औ, गोजोन फुंबिलिनि गोजोननाय जासिबाय नोंथां।
औ, नोंथां।
औ, आं नोंनाव पन हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि ओ औवा आरो दंफां बेखौ मा मायाव बाहायो? बिनि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथां। ओ औ, अब्ला आं ओ औवा आरो दंफाखौ मा मा हाबायाव बाहायो? मा - मा आइजेंआव बाहायो? ओ मा- मा आइजें बानायो? बिनि सायाव ओ नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै। ओ आङो गिबियाव दंफांखौ लाग्रोसै नोंथां। ओ दंफांखौ जोङो गोबां हाबायावनो बाहायो। ओ दंफांखौ जोङो ओ बर'नि ओ दोरोङारि ओ दामग्रा- देग्रा जेरै खाम, सेरजा बायदि बानायनायाव बानायो-बाहायनाय जायो आरो आ जोंनि न' जिरायनो थाखाय सियात, टेबुल ओ बायदि बानायनायाव बाहायो आरो ओ गारि ओ मोसौ गारि ओ गोदोनि दिनाव मोसौ गारिसो बाहायोमोनना बे- बेखौबो दंफांजों बानायनाय जायो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो ओ हालेवनो थाखाय जोङो नांगोल बानायो। ओ गोदोनि दिनाव नांगोलजोंसो बांसिन हालेवोमोन ओ आरो जुंगाल ओ जुंगालखौबो जोङो दंफांजोंनो बानायनाय जायो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो दंफांजों गोबां रोखोमनि ओ मुवा - बेसाद बानायनाय जायो। ओ जि दोननो थाखाय जोङो ओ आलना - आलनाबो बानायनाय जायो। ओ बेबायदिनो दंफाङा जोंनि थाखाय जोबोरैनो ओ मोनसे ओ गोनांथार, बेबायदि होननानै सानजायो आरो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो दंफांजों ओ न' बानायनो थाखायबो ओ जोङो दंफांखौनो बाहायनाय जायो। आरो दंफाङा जोंनो जोंनि हां लानायाव जोंखौ गोबां माने हेफाजाब खालामो। ओ मानोना दंफाङा अक्सिजेन होयोना। ओ अक्सिजेन गैयाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया।
औ-औ।
ओ बेबायदिनो ओ जोंनि गेजेराव बार आरोे ओ बारा जोंनि माने थांना थानायनि जिउबो होनना जोङो बुंनो हायो आरो ओ बेनि ओमफ्राय जोङो औवा- औवाखौ जोङो मा-मायाव बाहायो होननानै बुङोब्ला औवाखौबो जोङो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव माने बाहायफैबाय थाग्रा बाहायबाय थाग्रा आगजु हिसाबै बाहायो जेरै जोङो जोंनि माइखौ माइरंफोरखौ सालिनो थाखाय जोङो सान्द्रि संग्राय आरो नाफोरखौ जोङो हमनो थाखाय जेरै सेनफोर बाह बाहायो
औ औ
खखा फल' बायदिफोर जोङो बानायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि हारिमुनि बर' हारिनि दामग्रा देग्रा जेरै सिफुं गंगोना बेबायदि औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो बिल्डिंफोरखौ जेब्ला ओ गोदान लुनो थाखाय जोङो ओ बानायो अब्ला जोङो औवाखौनो जोङो गिबि सुं हथानो हिसाबै बेयावबो जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायैबो जोङो औवाफोरखौ दालां आरो गोदोनि दिनाव गोदोनि मानसिफोरा न'आवबो लुयोमोन न'फोराव लुनायावबो जोङो बाहायनायखौ औवाखौ नुनो मोनो उखुमोदा बानायनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो आबाद फोथारफोराव जोङो जिब जुनार जेरै मोसौ बोरमा बायदि जुनारफोर हाबनो हायैनि थाखाय जोङो जेवरा होनाय बेबायदि जोङो बेफोराव बाहायनाय जोङो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो गोबां हाबायाव औवाखौ बाहायनाय बिदि नुयो आरो बाहायोबो बि औवाजों बाहायनाय जोंनि बर'नि दामग्रा सिफुं बेखौ बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला आं नोंथांनो एसे खिथानोसै जोंनि ओ बर'नि सिफुं बेखौ जोङो हाथ मोनसेनि बारा हात मोननै जोङो ओ बेबायदि दि जोङो औवाया गोबां रोखोमनि थायो औवा थेरे औवा गुबै हाजोनि औवा बायदिफोर आरो जोङो बांसिनानो औवा थेरे बा औवा गुबै बेखौ जोङो खर' गोलाव नायनानै जोङो बानायनाय जायो बेखौ जोङो गिबियाव ए बर' माहारिया ए मोनबा गुदुंनि बिफुं बेखौ बानायनाय जोङो नुयो ओ आरो सिफुंखौ हा गुबुन गुबुन। जाथिनि मानसिफोराव बानायो सिफुंखौ। स्किल गोनां सिफुं बिदिबो बानायनाय जायो। ओमफ्र जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा मोनबा गुदुंनि सिफुं बानायो। बेखौ बानायनो थाखाय जोङो आसि थाइसे ज जनाय जोङो लहा बेखौ जोङो अराव सावनानै। जोङो सुफ्लांनानै बानायनाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो। जोंनि ओ बर' हारिनि ना। हमनायाव बाहायग्रा जेरै। जेखाइ खबबाय बेखौ माबोरै बाहायो। बानायो बिनि सायाव ओ जेखाइखौ आङो ओ जेखाइनि सायाव। नोंथांखौ बा नों मानि सायावफोरमायो बेखौ। फोरमायना होनो थाखाय ओ आं नोंथांखौ बुंनाय जाबाय।
औ। नोंथां बिदिब्ला नोंथां बुंनायाबो थारानो जेरै जोंनि। बे। जोंनो जोङो गासैबो जों मिथिंगाजोंनो बुंफबना दोङो आरो मिथिंगानिनो- जेरैहाय जोंनि बिफां लाइफां बिदिनो औवा। बायदिसिना मिथिंगाजोंनो जोङो बुंफबना दङ आरो। आरो बिदि बिफां लाइफां आरो औवा बिफांफोर बायदिसिना बेफोरो जो बांसिनानो जोङो गामियारि ओनसोलफोरावसो नुबांनो मोनो आरो बेफोरखौ टाउन सहराव। फोरावथ' बिबादि नुबांला आरो। मानोना जेनेबा बिदिनो गिदोर गिदोर बिल्डिं लुयो बिदि न' बां लुयो। आरो बिदिनो लामाफोर गुवार गुवार लुयो नालाय बिनिखायनो बिफां उनाव गायना दोनो आरो। जेनेबा दानफायो आरो बेफोरखौ दा जेरैहाय। जेरै जों न' बां बानायनोबाबो जोंनो बिदिनो औवा ओ औवा। आरो बिफां बेफोरनिबो गोनांथि जायो आरो जेरैहाय ओ। जोङो गोदोथ' जोङो बिदिनो औवानि खुन्था। औवानि खुन्था औवा। औवानि बेरा बिदिनो बानायोमोन आरो जोङो। आरो औ दानि आथिखालावबो जोङो जेनेबा बाहायो। जोङो जेनेबा। बिसोरनो जेनेबा बेफोरखौ बानाय बानायबाय थानाय समाव जोङो बाहायो आरो नाथाय जों। बे बिफां बिफां लाइफां औवाफोरजों बानायना लुवा आरो जेनेबा न'खौ लुवा बेजों। बेफोरखौ बानायनाय जेनेबा मदद लायो आरो बेफोरनिफ्राय। जेरैहाय ओ जेरै बिल्डिं गंसे बानायनोब्लाबो जोङो बेखौ जा- ओ। जेरै सिमेन्ट उनु थालायदोंबाबो जोंनो कार्त। काटनि गोनांथि जायो कारटखौथ' जों बिफांनिफ्राय मोननो नङा होमबा नोंथां आरो। बिदिनो जा। सुंथाना दोनो जेरैहाय एसे गोजौ। जेनेबा सातधालाय बिदिनो बानायोब्ला जों बेफोरखौ सुंथा होनो थाखायबो जोङो। औवा गोबां औवा नांगौ जायो बिदि बिल्डिंनि बानायनायाव। बिदिनो आरो आरो जोङो जेनेबा दर्जा। दरजा दर्जाफोराबोथ' आथि जेनेबा। ओरैनो फिसा फेला जेनेबा पा देबाय बांला लुुबांनाय मानसिफोरा जेनेबा बे औवाजों जेनेबा बंफांनि दरजा बा नायो आरो दंफांजोंनो। दंफांनिफ्रायनो मोननाय दर्जाखौ बानायो आरो आरो खिरखिफोरखौबो आरो जाहा टाउन सहराव नागोन बेबोथ' ग्लास बायदि बायदिसिना सिनाथ'सो बानायो नङा होमबा नोंथां आरो औ बिदिनो आरो दा जेनेबा औवाखौ जेरैहाय जोंनि बर' हारिमुनि जा दामग्रा देग्रा आगजु बेफोराव बाहायो आरो! आरो ओ सिफुंखौ सिफुं बानायनो नोंथाङा फोरमायखाबाय सिफुंखौहाय माबायसा जेनेबा मादै बानायो बिदिनो सिफुंखौ औवानिफ्राय मोननाय जायो आरो आं मोजाङैहाय मिथिया आरो मा औवाजों बानायनाय जायो! ! ओ औवाजों बानायो होनना मिथिगौ आरो आङो आरो बिदिनो सेरजाफोरखौबो बिदिनो बिफांनिफ्राय बेफोरनिबो आलादा बिफां दं आरो बानायनाय बे बिफोर बिफारजो ओ बिफांजों बानायो आरो सेरजाफोरखौबो ओ खामफोराबो बेफोरनो आलदा आलदा बिफां थायो आरो बेफोरनो बिदिनो आरो, आरो इदिनो ओ न' बां जेनेबा न' बाङाव जोङो लानाय जेरैहाय बिदिनो चेयार टेबुल बिसना ओ बिदिनो बायदिसिना आरो बेफोर जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ नंगौ आरो जा बिदिनो ओम ओ औवाखौबो जोङो बायदिसिना खामानियाव जेरैहाय जोङो बेरा जेनेबा बेरावबो होयो आरो जोङो न'नि न'नि सोरगिदिं बेराावबो होनो हायो होयो आरो आरो जोंङो जा फोथारफोरावबो जोङो मायाबाफोर आबाद मावदोंब्ला जेरैहाय माइ आबादानो जा एबा मैगंनि आबाद बायदि बायदिसिना आबाद मावब्लाबो जोङो बेखौ बेरायै बेरा हिसाबै जोङो लागायो आरो। औवायाबो बायदिसिना दं औवायाबो जेरै औवा बुरखाव आरो जाथि औवा बिदि बायदिसिना औवा दङ आरो आरो औवा लान ना आरो जेरैहाय जों ओ बेरानो बानायनोबो जोङो औवा बुर- औवा बुर खा बेफोरजों बानायो आरो जोङो। ओ औ औ दा नोंथाङा एसे फोरमायजाबावगोन आरो।
औ, ओ सेरजानि सायाव ओ जोंनि बर'नि दामग्रा सेरजानि सायाव एसे फोरमायनोसै नोंथां। सेरजाखौ जोङो ओ सिजौ दंफां माबा गाम्बारि दंफां बायदिनिफ्राय जोङो बेफोरनिफ्रायबो बानायनो हायो। ओ सेरजाखौ बानायनो थाखाय जोङो माखासे ओ बायथाल बा माखासे ओ फलंग्रा ओ बिदि देखग्रा दानख'ग्रा बुस्थु नांगौ ओ ओ जोङो बेखौ दानख'खांनायनि उनाव जोङो सेरजाखौ ओ दोंथाम दिरुं होनानै ओ जोङो खानाय जायो। ओ सेरजायाव दोंबसे दिरुं थायो होनबा ओ सेरजायाव गासै दोंथाम दिरुं थायो। आ बिनि खर'आव जोङो आ सेरजानि दिरुंखौ हायथाग्रा ओ जोङो माखासे ओ हायथाग्रा ओ जोङो ओ गाजोल बा ओ नाथफोर लागायनाय जायो। ओ बेबायदिनो उननि खिबुआवबो जोङो ओ मोनसे ओ मा होनो हायथाग्रा बिदि बानायनाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो सेरजाखौ ओ दामनो थाखाय आरो मोनसे आलादा मा होनो ओ बोरला बायदि जोङो मोनसे फिसा ओ जोङो ओ बानायबावनांगौ जायो। ओ बेखौ बेबायदि दिनो जोङो दामनाय जायो आरो सेरजाखौ।
औ नोंथां बिदिब्ला औ नोंथां फोरमायजागोन दे।
औ अ बिदिब्ला जोंनि सम खोन्दोआबो जाखासिगोन नोंथां।
औ औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरानायखो औ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां गोजोन्थों।